नोंथांङा आंनि बुंनाय खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां ओ नोंथांङाजों आंङो खायसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ओ सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांनि मोननि ओनसोलाव ओ सोलोंथाइनि राहाया बा सोलोंथाइया माबायदियै ओ सोलिगासिनो दंङ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव फरायसालिया ओ ओ माने सरखारिबो दंङ आरो प्राइभेटबो दंङ जोंनियाव ओ जोंनि ओनसोलाव ओ सोर कारि स्कुलाव माने थांलाय फैलायाव बिदिनो ओ दानि जुगाव गोदोनि जुगावथ' थाबायनानै थांङोमोन नालाय नाथाय दानि जुगाव बांसिनानो साइकेल एबा ओ गारि मटरजों बाहायनानै थांनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलोंथाइनिया सोलोंथाइ थाया माबायदि इदिनो सोलिदोंमोननो
औ नोंथां ओ गोदोसो सोलोंथाइनि थाखाय ओ एसेबां खाबु मोनामोन नालाय बेनिखायनो ओ गोदो बारा सोलोंथाइनि बारा ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुं गैया होननानैबो बुंजायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बयबो ओ उमह समान मोनथाय दंङ नालाय बेनिखायनो बयबो समान हौवा हिन्जाव ओ सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो सोलोंथाइखौ जोंङो मोननै रोखोमै लानो हायो ओ जेरै सरकारि फरायसालि दंङ मोनसेया आरो मोनसेया जाहैबायबाय जाहैबाय ओ प्राइभेट जेराव ओ सोलोंसा फरायसालिनिफ्राय आजिरा मोननाय जा फोरोंगिरिफोरा ओ बेफोर फरायसालियाव हाबनानै ओ गोबां गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनबोदों।
उम।
ओ नोंथांङा सोलोंथाइनिफ्राय ओ मा मा मुलाम्फा जानो हायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
सोलोंथाइनिफ्राय मुलाम्फा जायो होनोब्ला गिबियावनो सोलोंथाइयाव जोंङो ओ फोरोंगिरिया जाखिनि माने जोंनो गियान होयो बेफोरखौ जोंङो ओ लानानै जोंङो बांसिनानो गियानि जानो हानाय लोगोसे जोंङो जिउआव दावबायलांनोबो खाबु मोनो। आरो लोगोसेनो बिदिनो गावनि ओनसोलनि थाखायबो बिदि सोलोंथाइया मोनसे जोबोर गिदिर ओ मुलाम्फा होननानै आं सानो सोलोंथाइनि जाहोनजोंनो जों गासैखौबो गोजोनै ओ मावलांनो हायो। बा दैदेनलांनो हेलौ नोंथांमोन नोंथांङा बिनि बागै मा सानो?
औ नोंथां ओ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो मोनसे आयदानि सायाव जेबो ओ साननो हानाय गोहोआ मोजांङै फैया। आरो गोदो बेनि थाखायनो गोबां ओ आबै आबौमोना जार्लायाव गोग्लैदोंमोन होननानै जोंङो ओ मिथिना मोनबोदोंमोन बेनिखायनो आं सानो सोलोंथाइखौ साफ्रोमबो सुबुंङा मोननाया गोनांथार। आरो दानि दिनाव ओ बयहाबो समान मोनथ दोंङो नालाय बेनिखायनो हौवा हिन्जाव गासैबो सोलोंथाइखौ समानै मोनो आरो ओ गोजौ सोलोंथाइसिम लानो हायो आरो। आरो सोलोंथाया जोंखौ ओ मेलेमारि देहायारि आरो मालायनि सिगा मालायनि सिंङाव गादबनानै थानायनिफ्राय जोंखौ ओ रैखा खालायो आरो। आरो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंङो ओ माबाफोर गाज्रि खामानि जादोंब्ला बेनि बेरेखायै जोंङो बिबुंथि लाखिनोबो ओ गोहो मोनो आरो। आं सानो सोलोंथाइया ओ बयनिबो थाखाय गोनांथार सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिफोरा ओ मानसिफोरनि साननायफोरा मोजांङै गेवसारनानै फैया।
औ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय ओ सुबिदा दंना गैया?
नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादोंना? नोंथांमोननि ओनसोलाव गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय सुबिदा दंना गैया?
जोंनि ओनसोलाव गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय सुबिदा सोलोंथाया ओ गावनि थाखाय थाखाय जोङो ओ बिदिनो खस्थ' खालामहैनो थाङो आरोना बिदि दं ना गैया?
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सोलोंथाइनि थाखाय ओ बयबो सुबुंफोरानो एखे समान रोखोमै सुबिदा मोनोना नोंथां?
गोबां रोखोमै सुबिदा मोनो बांसिनानो ओ बांसिनानो मोनो लोगोसे खायफा खायफाया मोनाबो मालाबा ओ बां आं सानो दानि बायदियाव सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जेबो मोनथाय गैया एबा जेबो बिदि माने नों हाया आं हाया बा नों हायो आं हायो बिदि जेबो गैया गासैबो सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ लानो थाखाय गासैबो समाननै खाबु मोनो जों दा सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जेबो खाबु मोना नोंथां।
औ नोंथां। औ नोंथांमोना ओ औ नोंथाङा अब्ला ओ बे साननि जागायनायखौ माबोरै जागायजेनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
माने गावबा गावनि थाखायनो मोखौ बोरमाखौबो जोङो ओ फुङावनो गिबियावनो बिसोरखौ दैदिन दैदेननानै दैदेननायनि उनाव जोंबो आङो बिनि उनाव न'आव फारसे थांनानै उनाव गावनो दै गुद उम लोङो मानोना जोंनि देहानि थाखाय दै गुदुंआ जोबोर मोजां जोबोर सानसेखौ मोजाङै दैदेनलाङो बेनि उनाव आङो दुगैस्र दुगैस्रनानै ओ उम गावबा गावनि बाथौ मन्दिरावनो आलारि बाथि फोजोङो बेनि उनाव फरायसालियाव थांनो थाखाय जायै लोङै फरायसालियाव थांनो थाखाय ओंखारलाङो बेनि उनाव फरायसालिनि फैनानै गावनो दुगै दै लौबै दसे सम ओ ओंखाम जानायनि उनाव आङो गावनो दसे समनि जिरायनानै थाङो जिरायनायनि उनाव आं लोगोफोरजों दसे बेरायनै थाङो बेरायनो थाङो बेरायनो थांनायनि उनाव फैनानै ओ बिदिनो आंनि समा बिदिनो ओंखारलाङो नोंथांनिया सानसेयाव दिना माबोरै ओंखारलाङो बुंनो हा गोनना नोंथां?
औ नोंथां आङो आंनि ओ जा बे सानफ्रोमबोनि हाबाफारि बेयो ओ गिबियावनो सिखारनानिफ्राय जागायनानै आङो गावनि देहाखौ फोसाबखांनायनि उनाव एसे गावनि ओ सावस्रिनि मोजांनि थाखाय एसे ओ ब्याम बा थाबायो बा योगा खालो ओ बेनि उनाव जोङो जेसे हायो दैखौ लोंनाया गाहाम आरो देहानि थाखाय देहानि जा मैला बेफोरो दैजों लोगोसे ओंखारलाङो आरो बेनि उनाव आङो सोलोंथाइ लाबायदों नालाय बेनिखायनो ओ सम जानाय सम जानायनि उनाव आङो गोजौ सोलोंसालियाव ओंखारलाङो बेनि उनाव सोलोंथायाइ लाखांनानै फैनानै एसे जिरायनानै ओ आइ आफ आफाजों एसे बारियाव हेफाजाब होयो बिसोरजों ओ जा मैगं गायनाय बा बिबार गायनाय बायदिसिना खामानि मावनायाव आङो हेफाजाब होयो ओ बेफोरबायदिनो आंनि सान फ्रोमबोनि हाबाफारिया बारलाङो नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव दावबायनायनि थाखाय ओ मा मा राहा दङ?
दानि समाव बांसिनानो जों जा गारि मथर दङ थेवब्लाबो ओ साइकेलजोंनो बांसिनानो दावबायो दानि समाव साइकेलजों दावबायनाया जोबोर मोजां मानोना गावनि देहानि थाखाय जोबो जोबोद बेमारफोर बेमार आजार जानो हाया नालाय बेनि थाखायनो साइकेलजोंबो दावबायो गारि मथरजोंबो दावबायो गोबो गोदो जा रिक्सा दंमोन बेबो दानि समाव नुनो मोनो थेवब्लाबो गोदो जेरै दङमोन बि बि गैया आरो नोंथांमोननि जा दानि समाव मादों दावबायो?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोआव ओह दासिमबो खायसे सुबुंफोरा सावस्रिनि मोजांनि थाखाय आथिंजोंनो दावबायो आरो खायफाया साइकेलजोंबो दावबायो खाथि ओ जायगायाव थांनो थाखाय आइथिं बा साइकेल आरो दाना जि गोदान ओ गारिफोर ओंखारदों जेरै बेटारि गारि बुङो बेफोरजोंबो दावबायनाय नुनो मोनो आरो जा गोजान जायगायाव जोङो बेरायनो बा देहायारि फाहामथाय लानोबा जोङो ओ बेलेग गुबुन गारि जेरै बास गारिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां। नोंथां बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नामा?
औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।